हेल
हेल नोंथां
औ नोंथां
हेल नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामदों नोंथां दालाय
ए नोंथां नै दङ ओरैनो जिरायना
नोंथां एसे गोसा गोसा रायज्लायनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां दे बुंलाय।
नोंथाङा दायो जेबो हाबाफोर मावथ आखै दाना नोंथां।
मावाखै नोंथां मावाखै।
अ बिब्दिब्ला आंजों मोनसे आयदानि सायावसो एबा मोनसे बाथ्रा सोंनोसो सानदोंमोन आं नोंनाव नोंथां।
अ नोंथां दे सों मा आयदा बियो
आयदायाबो बाथ्राया जाहैबाय जोंहा जेनेब्ला नोंथांनि ओनसोलफोराव जेनेब्ला गोदो गोदायनिफ्राय एबा दानि जुगाव एबा दानि समाव मा मा सोलायनायफोरखौ नोंथाङा नोंथांनि ओनसोल फोरावहाय नुनो मोनदों एबा नोंथांनि ओनसोला दायो माबायदि जायगा आवग्रिनानै दं एबा माबायदि जायगायाव एबा माबायदि थासारियाव दं नोंथाङा बेखौ आंनिसिम एसे फोरमायनानै होदो दे नोंथां।
नोंथां माने गोदोलाय मा बुंनो नोंथां माने गोदोनि जुगावथ' न' बांफ्राबो मोजां नङामोन नालाय बिनिफ्राय आरो लामाफ्राबो मोजां नङा। गोदोथ' हाग्राबारिसो नङा होनबा नोंथां।
औ।
माने बे हाग्राफोरखौनो जेनेबा दानस्रांजोबनानै गोदोनिफ्रायनो जेनेबा न'आवफोर लुफावदों आरो नोंथां। ना। ओमफ्राय दा लामा लामाफ्राबो जेनेबा गोदोनिफ्राय मोजांसिन जानाय जाबाय जेनेबा अनथाय माबा फाखाफोरनि नंङा होनबा नोंथां ओमफ्राय लामाफ्रा मोजां जाबाय जों बुंनो हायो जेनेबा लामाफ्रा मोजां जाबाय न'फ्रा मोजां जाबाय ओमफ्राय बिदिनो दै सै जेनेबा दै मोनग्रा जाबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां।
खोना खोनादों।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ बिनि उनाव जों बुंनो हाबावो आरो फरायसालिफ्राबो मोजां जानो हमलांबाय।
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ। माने फरायसालिफ्राबो मोजांजादों। फरायसालिफ्राबो मोजां जानो हमलांबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय जेनेबा जों हान्था मेला खालामनोबो जेनेबा अबाफोर जायगाफ्राव थांनोबो जों गारि मथरफ्राबो एसे गोनांथिनि जेनेबा बारा जानो हमबाय जेनेबा जों गोसो बायदि जेनेबा नांगौ समावनो बा अबेबा थांनो सम मानो गोसोबानो मोनो गारि मथरफोरखौ नङा होनबा नोंथां।
औ।
औ आरो बेनो जों बुंनो हायो जेनेबा जोङो बेमार आजारफोर जाबा जेनेबा गोदोनि समावथ' डक्टरफोर गैयामोन नालाय। जेनेबा गोदोथ' बिदिनो अजा फोरजोंनो सोलियोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ
दाना माने डक्टरफोराबो जोङो माबा मोनसे बेमार जाबानो लोगो लोगो डक्टरनाव लांनानै जेनेबा जोंनिहा बेरामफोरखौ एबा जोंनाव जानाय माबाफोरखौ जों फाहाम लानो हायो नङा नोंथां गोदो गोदोथ' जेनेबा बांद्राय जेनेबा गोदोनि मानसिफ्राथ' बांद्राय जेनेबा सोलोंथाइ लायैनि जाउनाव बारा गोरों गोरा न नङामोन दानि जुगनि जेनेबा सुबुंफ्रा जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइ लायो गोरों गोराबो जानो हमबाय। जेनेबा गोदान गोदान जेनेबा मुवा बेसादफोरबो दिहुनलांनो हमबाय बिनि टाउनावनो जेनबा दानि जेनेबा गोदोनिफ्राय जेनेबा दानि जुगा मोजांसिन होनना जों बुंनो हायो आरोना नङा होमबा नोंथां
औ औ हायो नोंथां औ
औ नोंथां मोनथिनाय गोदोनिफ्राय जेनेबा दासिम मा मा सोलायनो हमखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। दायो जों औ औ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदाय माने नोंथां बुंनाय बायदियानो आंबो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो माने एसेबां माने हान्था मेलाफोरा जोंहा माने एसेबां गैयामोन आरो रां खामायनो थाखाय जोंहा माने साख्रि बाख्रि बेफोरबायदिखौ जोंनि ओनसोलाव बांद्राय सुबुंफ्रानो मावामोन। बिब्दिनो गावनि गोदो गोदायथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ हा हा हुफोरा गोबां बुरजा बुरजा थायोमोन ना नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां औ।
आरो दानि बिदिनो गावसोरनि जिउखौ खुंनो थाखाय बिसोरो ए-एसे एनै माने सोलोंथाइफोरखौ एसे एनैल' लाफ्रामोमोन आरो बिसोरो बांसिन माने आबाद मावनायफोराव गोसो होयोमोन आरो
औ नोंथां औ। माने गोबां सुबुङानो माने गोबां सुबुङानो माने गोस सोलोंथाइ लायामोन आरो ना नोंथां माने खम सम माने सानैसोल' सुबुङानो सोलोंथाइ लानानै माने दालनि जाउनाव माने गोदोहाय जा जेनेबा डेभलप जाबोनो हम जेनेबा जाबोआखैमोन नङा होमबा नोंथां हा एसे एनै थानायखौनो जेनेबा गाव जानो आन्थाल' जेनेबा आबाद मावो जेनेबा बेयावनो आबाद मावनानै बिसोर जायोल' माने गोदोनि जेनेबा गोदान गो दान बाथ्राफोर साननो रोङामोन जेनेबा ओ सोलोंथाइ लानायनि जाउनाव नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ
दे बुंबावलाय नोंथाङा मा बुंनोमोन?
आरो औ आंबो बुंबावबाय आरो गोदो गोदाय माने जोंहाथ' बिदिनो गिदिर गिदिर कम्पानि दारिमिनफोरबो एसेबां गैयामोन दाथ' जोंनि खाथि खालायावनो जों नुनो मोनसै बेबायदिनो बायदि बायदि कम्पानि जेनेब्ला होन इटा कम्पानि होन एबा। बायदि बायदि मेथाइ जाग्रा मुवाफोरनि कम्पानि होन एबा गिदिर गिदिर दखानफोर जों नुनो मोनामोन आरो, गोदोनि मानसिफोरा बिदिनो एसे माने दानि जुगनिफ्राय माने एसे जाम्बा जाम्बिसिन होननो हायोमोन आरो जों माने गोदो गोदाय दायोथ' माने एसेबां सोलों हथाइ लानायफोरबो मानसिफोर एबा सुबुंफोर गैयामोन नालाय। दङमोन नाथाय साफा सानै दङमोन। बेबाय बि आरो जों आरो दानि जुगगाव दानि जोंनि ओनसोलाव दानि दानि जुगाव माबायदि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा अनेक गोदो गोदायनिफ्राय माने सोलायनाय नुबोबाय आरो जोंना गोदो गोदाय गारि मथरफोर बांद्राय गैयामोन जोंनि जेनेबा न'फोरा एसेबां बिदि इथा एबा फाखानि नङामोन गोदो गोदाय। औवाफोरजोंनो लुनाय एबा थुरिनि न' बेफोरखौ जों नुयोमोन आरो। बेल' नङा गोदो गोदाय। गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर मानसिफोरा फिसियोमोन आरो बायदि बाय दि गिदिर गिदिर रोखोमनि। दंफांफोर मिथिंगाजों बुंफबनायमोन गोदो गोदायनि एबा गामि ओनसोलफ्रा दाथ' जों बिफां लाइफांखौ जेनेबा एसेबां बांद्राय नुला। मानो होनोब्ला जोंहा माने दायो। दानि जुगाव गिदिर गिदिर दारिमिनफोर फसंफैबाय जोंनि ओनसोलफोराव लामाफोरा जोंना गोदो एसेबां बिदि फकानि लामा नङामोन दायो माने। जोंथिं माने जोंनि ओनसोलफोराव माने फाखानि लामाफोरा बांसिन जाबाय आरो। आरो जोंना गोदो बाइक गारिफोर गैयामोन अबावबा थांनो थाखाय दङमोन दंनाया नाथाय गंफा गंनै दङमोन होनजायो नाथाय आथिखालाव दा साफ्रोमबो एबा न'खरफ्रोमबो गारि एबा बाइकफोराथ' थासैआनो आरो गोदो गोदाय माने गोजान गोजान टाउन सहर एबा हाथाय बाजार जाहैनांगौ जायोब्ला थाबायनानैनो थांनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालावथ दा थाबायनानै बांसिन मानसिफोरानो थांनाय जाला गारि मथरफोरजों थाङो सोरबाया साइकेलजों थाङो आरो बेल नङा दानि जुगाव जेनेब्ला गोदो- गोदाय मोनसे बाथ्रा होननो थाङोब्ला गोदो -गोदायनियाबो मोजाङानोमोन मानोना बिफां- लाइफां ग्रोम- ग्रोममोन बिदिनो गावनि जिउखौ माने मोजाङै मोजां खुंबोदोंमोन नाथाय दाबो खुं लांगासिनो होमबाबो दानि जुग खौ माने गोबां दिजिटेल जुग जाबाय होननानै जों साननो हायो एबा होननो हायो ओनसोलफोरावथ
औ जों
आरो बेफोरबायदिनो गुबुन दाबसेसिम गुबुन दाबसे जायगाफोराव सोरबा खामानि मावबाय थायोब्ला लाइजामफोरसो लिरनानै जायोमोन आरो एसेबां बिदिनो फन रायलायनायनि एबा फेसिलिटि एबा सुबिदा गैयामोन आरो माने जोंनि ओनसोलफोराव दाथ' आरो गोबां रोखोमनि फरायसालिफोरबो ओंखारबाय उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम फरायनाय बेफोरबायदिनि फरायसालिफोरबो ओंखारबाय आरो जोंनिथिं गोदो - गोदाय माने बिब्दिनो ज' ज' बिदिनो जेनेब्ला लाइमोनफ्रा बिदिनो बबेबा दाबसे जायगायाव गेलेलायनायफोरखौ जों बांद्राय नुवामोन नाथाय आथिखालावथ जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां बिदिनो बायदि बायदि खेलाफोर गेलेनायखौ जों नुनो मोनो जेरै होन फुटबल भलिबल बेफोरबायदि गेलेनायखौ जों नुनो मोनसै आरो गोदोनि दानि जुगनि सोलायनाय एबा जोंनि ओनसोल फोराव सोलायनाया बेनोसै दायो आरो दंबावो जों बेफोरखौथ औ - औ जों बेफोरखौथ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा अनेक रो खोमनि सोलायनाय नुबो बाय जों गोदोनि एबा दानि जुगावहाय दायो नोंथांमोन थिंबो नोंथांमोननिथिंबोथ गोबाङानो सोलायखाबाय जानांगौ गोदो माबायदिमोन दायो माबायदिमोन दानि जुगा माबायदि बेफोरखौ नोंथांमोनथिजोंबो सोलायखाबाय जानांगौ आरो आं नोंथांजों बेफोरबाय दि गोदोनि बागै एबा दानि जुग एबा दानि ओनसोलफोरा माबायदि गोदोनिफ्राय माबायदि सोलायनो हमखो बेफोरखौ नोंथांजों रायलायनानै आङो जोबोद मोजां मोनबाय दायो नोंथाङाबो मोजां मोनबाय जानांगौ आरो आं मोनसे बाथ्रा बाव नोंथांनिफ्राय माने गोदोनि एबा दानि ओनसोलफ्राव माबायदि सोलायनाय नुनो मोनखो होननाया जोबोद मोजां सोंथिमोन आरो नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ मिथिबाय नोंथांबा फनखौ एसेयावनो दोन थनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां औ - औ
औ दे बिब्दिब्लालाय ना नोंथां
औ नोंथां औ